नोंथां खोनादों खोनादों
अ नोंथांजों एसे सावरायजागोन नामा नोंथां।
हागोन हागोन।
औ।
नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन।
अ नोंथाखौ फन हरनायनि ओमफ्राय नोंथांजों एसे सावरायनायदोंमोन माने। आबादनि सायाव सावरायनायदों आरोना नोंथां। जेरै दाथ दैज्लांना नोंथां माइफोरखौ। माबायदि गायनाय जायो नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां।
हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथाङा खोनादोंना। हेलौ हेल' नोंथां। हेलौ।